हेल'
अ नोंथां
अ नोंथां खोनादों ना? हेल
हेलो खोनादो दा नोंथां? अह मा खालामगासिनो?
अ नोंथाङा खोनादों नोंथाङा नोंथाङा मा खालामगासिनो दोङो?
आं दङ दंफां साया सिंआव जिरायनानै।
मा खबर नोंथां?
नोंथाङा बहा दं? हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां